दावनो
हेलौ हेलौ खोनादों ना? हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खोना आदसा नोंथाङा इयारबादसफोर लादों बा औ खोनादों खोनादों क्लियार ना नेटवार्कफ्रा मोजां ना? औ। खोनादों ना
औ खोनादों।
आतसा औ औ खोनादों खोनाबाय मोजाङैनो खोनादों। दे बिदिब्ला नोंथाङा बबे आयदानि सायाव दायो औ औ दे।
औ औनां आङो दा माइ आबादनि सायाव रायज्लायनो होननानै आखायाव लादोंमोन नोंथां।
अ मोजां मोजां आयदा मोजां थफिक। माइ आबादनि सायाव सावरायनोब्ला मोजाङानो। नोंथाङा बिदिब्ला सावरायनो हासि गोन माइ आबादनि सायाव। नोंथांनि रोंगौथि खौ सेयार खालामनो हागोन एबा ओ फोरमायनो हागोन।
औ आङो ओ गिबि गिबियावनो माइ आबादखौ जोङो माबायदिहाय मावनाय जायो बेखौ फोरमायनो सानो। हेलौ नोंथां औ माइ आबादखौ जोङो गि बि गिबियावनो औ माइ आबादखौ जोङो गिबि गिबियावनो खोथिया फोननानै लानाय जायो आरो ओ बे खोथियाखौ
औ नंगौ
हाय फैयोहाय माइ ओ माइ गुबैयै जों मायनि थाखाय जा माइ बायनानै बा जमायनानै दोनथुना दोनोमोन दोनो बे माइखौ
उम नंगौ थारै
औ
ओ सिफ्रो सिबना लानानै
थारैनो
हाब्रु खालामनानै लानांगौ औ मा बुंदों नों दा
औ खोनादों
हेलौ
औ थारैनो खोनादों नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे एसे मोजां प्लेसाव थानानै रायलाय भयसखौ मोजां क्लियार खोनायाखैमोन औ खोनादों हेलौ
हेलौ
औ खोनादों फोरमायनो हागोन
हेलौ नोंथां
औ खोनादों खोनादों फोरमायलांबाय थानो हागोन बुंलांबाय था थानो हागोन औ खोनादों खोनादों नोंथां हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों हेलौ हेलौ हेलौ